अ नोंथां खोनादों औ नोंथा।
औ औ नोंथांखौ फन हरनाय जाहोनानो जाबाय ओ नों जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथां सावराय
अ सावरायजागोन दे नोंथां।
उम आयदायानो जादों बर' सुबुंफोरा दैज्लां मा मा आबाद मावो एबा माइ आबाद नोंथाङा हागोन नामा?
मोजाङै खोनाफैयाखै नोंथां एसे दोरोदलाय।
अ नों जोंना बर' सु बुंफोरा दैज्लां बोथोरावहाय माबायदिहाय माइ आबादखौ मावो एबा गुबुन आबादबा गुबुन आबादफोरखौ माबायदिहाय मावो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन दे नोंथां। बिदिब्ला नोंथांनो आं फोरमायसै औ। जोंहा ओ माखासे आबादनि सायाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि सुबुं माहारिनि गाहाय आबाद बुङोब्ला जोंहा माइखौनो होनजायो। जेराव जोङो ओ गाव गावनि ओ जिउ राहा ओ खुंलांनो थाखाय जोंहा गावनि जिउखौ खुंलांनो थाखाय जोंहा जोङो माइखौनो गायनांगौ जायो। एबा माइरं जानांगौ जायो बिनि थाखाय जोङो माइ माइ आबादखौनो जोङो ओ सुबुं माहारिनि गाहाय आबाद होननानै बुंजायो। जोङो माइखौ गायनोब्ला जोंहा ओ थांनाय बोसोराव जे गायखांनाय जे माइ जोलै जायखौनो माइज्लि बेखौ जोङो दोनखानाय जायो। एबा जोङो हाथाइ बाजारफोराव बे फाननाय माइज्लि बेखौ जों लायनानै न'आव लाबोनाय जायो आरो। बेनिफ्राय जोङो बेखौ दैयाव सोमनानै गाजा बेरहोननाय जायो आरो।
औ।
बेजों लोगोसे जोंहा बेखौ ओ फोनो थाखाय जोंहा दुब्लिनि गोनांथि जायो। जेराव जोङो ओ दब्लायसे बा दब्लायनै ओ दुब्लियाव जोंहा हाल एवनानै ए-टेक नङाब्ला मोसौफोरजों जों हालौनानै ओ जोङो बेखौ हाखौ एवग्लिनाय जायो। ओ दानि समावथ' बांसिनानो टेक्टरफोरजों एवनायखौ जों नुनो मोनसै। सिगाङाव मोसौजोंनो बांसिन एवयोमोन। जिथु सिगाङाव बेबायदि टेक्टर बायदिया बे मेचिनफोरा बायदिया गैयामोन आरो बिनि थाखाय बांसि नानो मोसौफोरजों एवनाय जायोमोन आरो गोदो आबै आबौमोनि सिगाङाव। दा फैयै फैयै फैनानै माखासे मेचिन फोर ओंखारबाय बिनि थाखाय ओ बयबो टेक्टरजोंनो एवनायखौ जों नुनो मोनसै आरो। दा बेबायदिनो एवखांनायनि उनाव बेहाय बै जे दैयाव सोबनानै दोननाय जे माइ लि बेखौ गाजा ओंखारोब्ला सानसे एबा साननैनि गेजेराव बेखौ ओ फोनानै होनाय जायो आरो। बेखौ फोखांनायनि उनाव माखासे ओ हासारफोर सारो जेराव हाथाइ बाजारनिफ्राय मोन्नाय रास् सायनारि हासार बेखौ जों सारना होयो। बेजों लोगोसे जोंहा बेहाय जाहाथे जोंनि आबादाव माखासे ओ मोसौ एबा बोरमा बैफोरो हाबनानै जोंनि आबाद खौ खहा खालामा बेनि थाखाय जोंहा बेराबो दुमनानै होनाय जायो। जेरै औवा नङाब्ला मुस्रिफोरजों जोङो बेराखौ दुमो आरो। दा बिनिफ्राय बियो जेब्ला गोजौ जायो अब्ला बेखौ जों फुनाय जायो। जोंहा फुखांनानै बेखौ गायस्लायनांगौ गोनां जायो आरो। जाहाथे बेयो गोजौ जानानै फिथाइ थाइयो, बिनि थाखाय बेखौ गायस्लायनो थाखाय जोंहा गुवार दुब्लिनि गोनांथि जायो जेराव जोङो जेराव दै थानाय दुब्लि बेहाय जोङो टेक्टरजोंनो हालौनानै एबा मोसौफोरजों हालौनानै हाब्रु बानायनानै बेखौ लांदांआव ओ बै जे फो-फुखांनाय जे खोथिया बेखौ जोङो गायस्लायना होनाय जायो आरो। बेखौ गायस्लायखांनायनि उनाव जोंहा बेहाय माखासे हासारफोरबो सारबावबाय। बेनिफ्राय जों मुलिफोरबो सारो जेरै एम्फौ एनला, दाउमा दाउसाफ्रा जानानै जोंनि आबादखौ खहा खालामा बिनि थाखाय माखासे ओ मुलिफोरबो सारो आरो। दा बिनिफ्राय जोङो ओ दान मोनबा मोनद' बिनि गेजेराव बियो फिथाइ ओंखारनानै मोनोब्ला बेखौ जोङो खासिजों हानानै न'आव लाबोनाय जायो नङाब्ला जों दुब्लियावनो बेखौ जाब नानै दोन्नानै मारा होनाय जायो आरो। बेखौ जोङो टेक्टरफोरजोंनो मारा होनायखौ जों नुनो मोनसै, गोदोनि समाव मोसौजोंनो ओ बेबायदि खामानिखौ मावजोबनायखौ जों नुनो मोनोमोन। दानि समाव सोलायबोनानै ओ माखासे ओ मेचिनफोरजों मावनायखौ जों नुनो मोनसै आरो। दा बेबायदिनो आ मारा होनानै जे माइ गुथि बिनिफ्राय माइ देन्था बेखौ जुदा जुदा खालामनाय जायो बेखौ जुदा खालाम खांनायनि उनाव ओ ननि जे माइ गुथि बेखौ जोङो ओ न'नि सानजाहा एबा बाथौनि खर'आव जोङो बाख्रि बानायनानै बे माइ गुथिखौनो जोङो सोनानै दोननाय जायो आरो थिखोनानै दोनो बिनिफ्राय जोंहा बै जे माइ देन्था बेखौ माइ जिगाब होनो बेखौ जोङो माइहुं हुंनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे न'आव मोसौफोर थायोब्ला जों मोसौफोरनो गांसो मोनि समाव जोङो जाहोनो हायो। बेजों लोगोसे जोंहा मोसौफोर गैयाब्ला जों गुबुननोबो फाननानै रांबो आरजिनो हायो आरो जोंहा बेबायदिनो आ माइ आबुरजाब्ला जों गुबुननोबो फानहरनो हायो आरो दा बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां आबाद मावनाय जायो जेरै न'आवनो मैगं थाइगंनि आबाद मावनो हायो जोङो दा आं नोंथांनो जाखिनि फोरमायनांगौ बेखौ फोरमायबाय दा नोंथाङाबो जे जों माइ आबादनि अनगायैबो जोंहा मा मा आबाद मावो न'आव मावनो हायो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां थिग नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो आंबो माइ आबादनि सायावनो एसे फोरमनो सानदों जेरैहाय नोंथाङा बुंलांदों आ जोंना माइ गायनो थाखाय द' जोंना थां सुबुंफोरना बा मानसिफोरनाव जोंनो हा हु थाथारनांगौ बेबायदिनो जोंना माइ गायनो होनोब्ला जोंनिया हाखौ मोजाङै आ ट्रेक्टर एबा नांगोलबा मोसौजों एवनानै हाखौ मोजाङै गेब्लेहोनानै एबा फोमोनना लाग्रोनांगौ जायो आरोना बेबायदिनो जोंना माइखौथ जोङो डायरेक गायनो होनब हाया नालाय बेनिखायनो जोङो उम जेनेबा थांनाय बोसोरनिनो मोजां माइस्लि एबा जोंना नार्सारिफोरनिफ्राय बेबायदिनो मोजां माइस्लि लाबोनानै न'आव बस्थायाव सोनानै बेखौ ओ जेनेबा जोंनिया बेखौ फख्रियोबा दंग'फोराव जों बे खौ सोमना दोननाय जायो आरो ना सानसे बा साननैनि थाखाय बेबायदिनो बेयो जेब्ला सानसे बा साननै जालांगोन अब्ला जों बेखौ थिखोनानै ओ बोरि हायाव जोङो बेखौ फेनस राना दोननानै बेखौ जों थालिर बिलाइ एबा थास बिलाइजों जों बेखौ खोबना दोननाय जायो आरो ना। बेयो जेबोब्ला गाजा ओंखारो बा गाजा अरो अब्ला जों बेखौ खारनाय एबा हेरफाफोराव जों बेखौ लानानै दुब्लि फोथाराव जेराव जोङो माइखौ माइ गायनो बा माइ फोनो थाखाय जोङो दुब्लिखौ मोजाङै एवना लानाय जायो। बे दुब्लियाव जोङो बेखौ सारफ्राव सारफ्राव जेनबा फोनाय फोनाय जायो आरो ना। बेबायदिनो बेयो साददिन एबा सुदद दिनसोनि उनाव रजनो हमो बेबायदिनो एसे एसे जौ लाङो जेब्ला बेयो एसे गोजौआवाव नागिरगो अब्ला जों बेखौ फुनानै ओ गुबुन दुब्लियाव गायनाय जायो आर ना बा गायखांनानै बेखौ जोङो बेयो बेनिसायबो आरो जेब्ला जौवो एबा बेनि खोथियाया बाङो अब्ला जों बेखौ फुनानै बा बेखौ जोङो माइ महरै उम दुब्लि फोथार गेदेर गेदेराव जों बेखौ गायसननाय जायो आरो ना। बेबायदिनो बेयो जेब्ला जौवो अब्ला जों बेनिफ्राय माइ फिथाइखौ मोननो हायो। जोंना आरो गोदोहाय जोङो ओ मोसौजों एबा नांगोलजों हालेवनायखौ जों बांसिनैहाय नुनो मोनोमोन आरोना बेबायदिनो आथिखालावथ जोङो बेबायदि जोंना आथिखाल आगोलनि बायदि जों मोसौजों माइ एव हालेवनाय एबा जों बिदिनो माइ नानायफोरखौ जों नुनो मोनलिया। थिग आथिखालाव बेबायदिनो गोबां जों ना मेसिनफोर एबा गो ओ गोदान गोदान आगजुफोर बेबायदिनो दिहुननाय एबा बेबायदि जोङो खामानि मावफोरखौ नुनो मोनसै आरो ना। गोदो गोदायथ जोंनिया हर माने जोंना साथिजोंबाबो बा लेमजोंबाबो जोंना ओ महर खालामनानै जायोमोन आरो नङा जोंना माइ फोथार दुब्लि बेयावनो जोङो नानानै बेयावनो जोङो जेनेबा मोसौजों नानानै लाबोनाय जायोमोन आरो ना बर सुबुंफोरा माइ आबादखौ मावो गोबां गोथां ना पथल, भिन्दि, लेस्रा, खुमब्रा
नोंथां ओ एसे दोरोदलाय।
औ औ।
मोजाङै खोनाफैयाखै नोंथां।
औ औ औ जेनेबा